हेल नोंथां खोनादों ना
नों खोनादों?
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दङ
अ नों नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
थां हागोन दे
अ नोंथां बिदिब्ला आङो ओ मागो फोरबोनि सायावहाय नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
अ नोंथाङा सावरायनो हागोन दे दे।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना मागो होनोब्लाथ ओ जोंना फिथा सौराय बिदिनो जानायनि जानाय सम फैयो नालाय नोंथां जोंनि बयनिबो नखरावहाय जों मागो फोरबोआवहाय मा खालामो बिदिनो मागो बा मागोनि मागो जायैनि सानसे सिगांनो दमांसि थायोथ दमांसि बे दमांसियाव जोङो मा खालामो बयनिबो नखरावबा बिदिनो स्निजोन जि जोन बिदिनो बाजोनसो बिदि माने लोगो जानानैहाय जोङो मा फिसियो अमा फिसियो जोंनि बिदि बि जोंनि दोरोङारि मानसिफोरखौ जोंनि बर सुबुंफोरखौहाय जोङो बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां? अ नोंथां। नोंथां बिदिनो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय दमांसियाव जानो थाखाय बा मागोआव जानो थाखाय बिदिनो अमा फिसिनानै माने जोंनिया जमायैनो फिसिनानै ओमफफ्राय दमांसि खालिबो बुथारनाय जायो बिदि माने म मागोनि बिदिनो नै खालार फोरावबो बुथारनाय जायो जोंनाथ ओरैनो गोदोनि आबै आबौ मोना बुंबोनाय बादिब्लाथ जोंना मागोनि से दानावहाय जोंङो मा खालामो बिदि अमा बुथारनो मोना बिदिनो माबा मोनसे ओजिउ गोनां बुस्थुखौ बुथार जिउ गोनां बेसादखौ माने बुथारनो मोना होननानै खोनानो मोनदों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो खुगानिफ्राय खोनाबोगासिनो दं आरो ना नों
औ औ।
बिदिब्ला नोंथां बे ओ बे आगोलनिनो आथि आगोलनिनो आबै आबौमोननि सोलिबोनाय बैफोरबायदि खोथाया माने दा दा दानि आथिखालावबो माने सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां बिदिनो ओमफ्राय जों माग मागोआव मा खालामो ओ से दान से सानखालिथ जोङो ओ माने से खालार खालिथ जोङो ओ बिदिनो जिब जुनारनि जिउ लानो मोना होननानै बुङोना बिनिखायनो जोङो से सानखालि बै अमाखौ बुथारनाय जाया मा खालामो जोङो दमासिखालि बुथारनो मोनाब्लाथाय जोङो सम मोनाब्लाथाय मा खालामो ओ नै खालार खालि जोङो बुथारो। बिदिनो बुथारनानैहाय जोङो ओ अमाखौ जायो आरो। बिदिनो ओमफ्राय बिनि ओ आग्लायनाय बिदिनो राननायफोर खौहाय बिनि थालांनाय खावसे बाहागोखौहाय जोंङो बेयावनो जमायै लोगोसेयैनो जमायै जानाय जायो आरो। बिदिदिब्लाथ' मा गोनि दमासि बा दमासियाव जोङो फिथा सौराय बानायनाय जायो। बै फिथाफोरानो जोंनि ओ फिथाफोर खौ बानायनाय जायो जाय फिथ फिथाखौ जोंनि ओ न'खराव बानायनाय जायो माने ओ थाव फिथा जिहेथु थावनि फिथाखौ सिथाव फिथा होनो नालाय सिथाव फिथाखौ बानायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो एन्थाब फिथा लावदुम फिथा बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमै ओ सुबुंफोरा बानायनानै जायो आरो।
औ
फिथा जानो गोनांब्ला नोंथां जोंना बांसिन गोथावसिन मोनो लावदुम फिथाखौ ओ जोंना नालेंखलर होब्ला नाथाय नालेंखरखौ सुरखिनानैहाय जोंङो बेखौ एवना लानानैहाय बो होनो हायो ओ बा जोङो नालेंखलखौ सिनिजों गलनानैबो गलायनानैबो लानो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओमफफ्राय नालेंखल होब्ला गोथावसिन जायो नोंथां सिबिंनिख्रुइ बांसिन गोथावसिन मोनजायो आरो लावदुम फिथाखौ जोंना बिदिनो एन्थाब थावबो जों मा खालामो सिनिजों बा ओ सिनिजों नालेंखलजों बा बिदिनो ओम मिथायाइ गुरुजों बा नालेंखर बिदि होनानैहाय जों बानायनायखौ नुनो मोनो ओ एन्थाब फिथाखौ बांसिनै गोथाव जायो होनब्ला नालेखरखौ सुरखिनानै जोंना सिनिजों गलायनानै बिदिनो- होबासो गोथाव जायो जानाय मोनो आरो आङो नोंथां बिदिनो ओमफाय जोंनि न'खरफोराव था न'खरफोराव ओ मागोफोरावहाय जोंना ओ न'खरफोरावहाय बिदि जानाय जायो आरो नोंथां। नालेंखरजों बानायनायखौ बांसिन सिन जानाय जायो। बिनिफ्राय थावनि सिथाव फिथायावथ जोंना ओ बिदि नालेंखरखौ होनाय जाया। खायसे खायसे सुबुंफोरखौ नालेंखर होनानै गलायनानै माने सावनायखौ आं खोनानो मोनदों। बिदिनो जों आंनि न'खरावहाय बिदि सावनाय जाया आरो नोंथां बिदिनो ओम ओमफ्राय मागोआवथ जोंना ओ बिदिनो ओ से खालार खालिहाय ओ उन्दैखौ उन्दैफोरा माने गेदेरखौ मान होनाय बि बिदिनो मान लानाय बोर लानाय आबै आबौमोनखौ खुलुमनांगौ बेफोरबायदि ओ गेदेरफोरखौ खुलुमनांगौ बेफोरबायदि होननाय गोदोनिफ्रायनो दङ नालाय जोंना बेफोरबायदि माने उम मान लानाय मान बावनाय जायो आरो से खालार खालि बिदिनो ओम मागो दानखौ जोंना ओ जिहेथु मागोआवथ बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनाया दा दिनावहाय जोंनियाव बांद्राय नुनो मोनला बे बेलागुर सावनायखौ गोदोनि आबै आबौमोननि दिनावहाय जोङो मा नुयोमोन ओ गोबांखौनो बेलागुर सावनाय गथ बा गिदिर बिदिनो बेलागुर सावनानै सायनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव जोङो ज ज लोगो नांनानै गामिनि सुबुंफोरजों लोगो नांनानै लोगोफोरजों लोगो नांनानै मा खालामोमोन बिदिनो नारा बुथुमनानै जों बेलागुर बानायोमोन बेलागुर बानानै बानायनानैहाय जों मा खालामोमोन ओ बिदिनो हराव ओ खाना जानानै बिनि अखानायैहाय जोङो बे बेलागुरखौ खोमसि खोमसियावनो सावनानै अर सायोमोन ओ दा आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदिखौ नुनो थांला नों थां जुगा बुहुद सोलायबाय बिनिखायनो दा दिनावहाय जोङो बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि दि बेलागुर सावनाय बा फिथा सौराय जानाय या सोलिबाय दङ नामा ना ओ सोलियाखै नोंथाङा एसे नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै ओ साव फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां
गोन नोंथां
अ नोंथां
मागो होननानै बुंओब्लाथ' दा मागोआ बिदिनो मागो दमासिया जोंनिनो बर' हारिनिनो मोनसे फोरबो दा मागो दमासि बियाव जोंहा गिबियावनो दा बिदि ओ सिगाङावनो जोंना सौराय सारनाय मोसौनो सौराय सारनाया जाग्रोयो जोंहा दा सौराय सारो मोसौनो आरो सौराय सारखांनायनि ओ अखानायैसो एक थारिख बा दुइ थारिखफोरावसो जोंनिया ओ फिथा देनाय जायो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बियो बेयो दा दासिमबो सोलिबोबाय थायो मागो दमासि टाइमाव बेफोरबायदि फिथा सौरायाइ जानाय ओ बिदि मानसिफोरनि न-न थांनानै फिथा बायदिसिना जाहैनाय आलासि सोरनिबा आलासिनि नखराव थांनानै जाहैनाय आरो बिदिनो खाना बायदिसिना जानाय बेफोरबो गोबां ओ गोबां सोलिबाय थाखायो गोदोनिफ्रायनो सोलिदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ दा जोंहा ओ मागो-मागो समाव गोबां गामिनिनो ओ रायजो राजाफोरा गासिबो ज लोगो नांलायनानै बिदिनो खानानि थाखाय ओ मा होनो अमा-अमा बुथारनानै जालायनायखौ नुनो मोनो आरो जनो रायजोनि गेजेरावनो गामियैनो गासिबो गोरोबलायनानै दा बिदिनो रंजा ओ बाजा खालामो अमा बुथारनानै जानाय नुनो मोनो दा फिथा सावनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि जोंनि न'खरफोराव फिथाखौ दा जेरै एनथाब थावनि आसि आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो नालेंखरनि लाद्दु आरो गाथानि लाद्दु आरो बिदिनो सोरबाबा मालपुवा बा आनारखुलि बायदि बायदि रोखोमनि गोबां रोखोमनि फिथा बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो गावबा गाव जिबायदि गोसो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा फिथाखौ जोंहा दा एनथाब बानायनो थाङोब्ला एनथाबखौ जोंहा ओ खायसेफोरा नालेंखरजों बानायो आरो खायसेफोरा गाथाजों बानायो आरो बेहायनो उम सोरबाबा गुर मेथाइ गुर मेथाइखौ होयो आरो सोरहाबा सिनिखौ होयो दा गुर मेथाइजों गाथाजों देग्लिनानै लगायनानै फिथा बानायनायाव होनाय जायो आरो ओरै थावनि आसि थावनि आसियावबो ओ सोरहाबा गाथा। सोरहाबा ओ मा होनो नालेंखर नालेंखल होयो नालेंखर आरो ओ सोरबाबा गुर मेथाइ बायदिफोरखौ होयो आरो बे थावनि आसि बानायनायावबो आरो। जेरै- मा होनो नालेंखलनि लाडदु बायदिफोरखौबो ओ गोबांखौनो बानायनानै जानाय नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओ बेफोरबायदि फिथा सौराय जानाय बायदिफोरा जोंनि ओनसोलाव सोलिबोबाय दङ आरो बेफोरबायदिनो बेलागुर सावनाय बायदिफोराबो सोलिबोनायखौ नुनो मोनो बिदि बेलागुरखौ रायजोयैनो मोनसे बानायनाय जायो रायजोयैनो मोन जानायनानै बे फिथा सावनायखौ जे जि दिनखालि बेलागुर सावगोन बेहाय जों दा फिथाखौ जों सुबुं माहारिया जाग्रोनाय जाया फिथाखौ बानायखांनायनि उनाव जोंहा बे बेलागुराव ओ सिगाङावनो बेलागुर। गुराव लानानै थांग्रोयो जों बेलागुराव खुलुमखांनायनि उनाव बेलागुराव फिथाखौ होखांनायनि उनाव बे बेलागुराव फुजा होखांनायनि उनावसो जोङो ओ फिथाखौ जानाय नुनो मोनो। ओ गोबां ओ। सुबुंखौनो दा जोंनि ओनसोलाव बे। बेफोरबायदि सोलियो बेलागुर खुलुमखांनायनि उनावसो फिथाखौ जायो
औ नोंथां।
बिदिनो उम सोलियो जोंहा बेलागुराव गोबां बोर बिनानै लायो होननानै नुनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो बुंबोनाय बेलागुराव गावनि गोसो बायदि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय गासैखौबो जुदि बोर बियोब्ला जाफुङो होननानै गोदोनिफ्रायनो ओ मोनथिबोबाय दं बा खोनाबोबाय दङ। बिदिनो दा जोंनि ओनसोलहै बेलागुर बायदिफोरखौ सावनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां। बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ एसे एसेयावनो फोजोबनोसि नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां।